औ नोंथां औ
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ
होनोमबा दावबाय नोंथां
जागोन नोंथां जागोन जागोन दे नोंथाङानो जागायजेनदो दावबायनायनि सायाव
खोनाबाय नोंथाङा खोनाबायना औ खोनाबायना औ औ औ होमबा जों जागायसिनो नोंथां औ औ दावबायनाय होनोबाथ' जों माने गोबां रोखोमनि रोखोमनि दावबायनायखौ बुजियो नोंथां ओ जेरै अख्रांजों दावबायनाय जेरै दैजों दावबायनाय ट्रेनजों दावबायनाय औ गारि मथरजों गारि मथरजों दावबायनाय दं। ओ साइकेल साइकेलफोरजों दावबायनाय दं।
नंगौ
ओ उम बि- नि अनगायैबो जों जेरै ओ बेरायनायनि नामाव दावबायनाय दङ
उम
इडुकेसन पारपसनि नामाव दावबायनाय दं।
नंगौ नोंथां
ओ बिनिफ्राय ओरै उम लावखार ओंखाम जानाय दावबायनाय दं। बेयावथ इदि गोबां रोखोमनि दावबायनाय दं आरोखि बिनि गेजेराव आं मोन से ओ बेरायनायनि दावबायनायखौ आं ओ लाबोनो सानदों नोंथां आं औ जों ओरै जोंनिनो बिटिसिनि बडलेण्ड ओनसोलनि मोनसे मुंदांखा मोनसे नेस- नेल पार्क जायखौ होनदों रायमना नेसनेल पार्क आं बिनि सायाव अ बेफोर दावबायनायनि बागै एसे फंनैसो ओ खिथानो सानबाय ओ औ जेब्ला जों ओं रायमना नेसनेल फार्काव जों दावबायहैयो बेयावहाय औ ओ दाउसिन दाउला ओ जिब जुनार जेरै मै देरफोर ओ मै फोर मोख्राफोर, मान्दाब फोर गोबां रोखोमनि जों जिब जुनारखौ नुनो मोनो। लोगोसे जों नुफेरै नु नुफेरै दाउसिन दाउलाफोरजों लोगोसे नुफेरै नुफेरै जों बिफां लाइफां बेन्दों बेनला ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि। नोंथां, आरो आरो जों बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय जों बबेखौ मा नाम होनो बबेखौ मा मुं होनो जों बेफोरखौ जों मोनथिना लानो हायो आरोखि।
नंगौ नोंथां नंगौ।
लोगोसे जोंनावहाय बिनि गोबां एक्सपिरियेन्सफोर फैयो आरोखि मोजां मोजां एक्सपिरियेन्स फैयो जों बेखौ दावबायनानै नोंथां औ। औ। ओ बिनि बेलायाव जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों जेरै जोंनिनो जेनेबा ओ‌ ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ लादो जेब्ला जों जों थाङो अब्ला जों बेहाय गोबां रोखोमनि जों माने सानसेयाव जों खेबसे नङा खेबसे मैदेरखौ जों लोगो मोनलांखागोन।
नंगौ नंगौ‌ नोंथां।
लोगोसे जों लामा जिं जिं माने गोबां रोखोम रोखोमनि माने सिखिरि बारसोमना थानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोख बेहाय औ औ बेफोरबादि बेफोर बेफोरबादि सिखिरिफ्रा माने ओ टुरिस्टफोरनि गोसोखौ माने दावबायारिफोरनि गोसोखौ माने बिराद गोसोखौ बोनो हानायखौ जों नुनायखौ नुनो मोनो आरोखि।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
लोगोसे बेखौ बारनानै जों सरलफारा जायखौ होनो माने बर्थमानावहाय आसामनि माने मोनसे ओ‌ मुंदांखा मोनसे पिकनिक स्पट बा लावखार लावखार ओंखाम जाग्रा बेखौबो जों नुहैनो हायो।
नंगौ।
बिनि खाथियावनो दं जोंहा जाहैबाय ओ‌ मोनसे हादोर भुटान। हादोर जों बेखौबो ओ बेख बेखौबो जों बेजों थांनो हायो। दा नोंथाङा दावबायनाय सायाव फंनैसो बुं हागोन ना?
नंगौ नंगौ नोंथां ओ फोनाय होनबाथाय बांसिन जों बेरायनायखौनो बजिख नङा होनोमबदां बेरायनायखौनो जों बेखौ बुंनाय जायो आरो मोनथिनाय जायो आरो जेनेबा कमनलि जों बेखौ मोनथियो ओ बेरायनाय होननानै बुङोबा आङो
उ
बारा गोजानावथ' थांफेराखै थांनाया नाथाय जोंनिनो ओ आ माने रायजोनि सिङावनो आं बेयाव थांदों आरो जेरै गुवाहाटिी सिटि बेफोरखौ गुवाहाटिी सिटिफ्राव थांदों आरो ओमफ्राय गुवाहाटि सिटिफ्राव थांनानै आं
औ
माने बेफोरबायदि मोनथिनो मोनबाय जेनेबा ओ मानो बिदिखौ जु जुवहाय हाब नानै आरो गुवाहाटी जुआवहाय हाबनानै बे औ औ बेयाव जुआव हाबनानै माने नुफेरै बुस्थुफोरखौ आं नुबाय माने जि बुस्थुखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन माने बेफोर एगजिस्ट जायो माने बेफोर जुनारफ्रा दङ बेबो आं सानाखैमोन जेरैहाय आङो जेब्ला गिबि खेब माने जुआव हाबदोंमोन बे समावहाय जिराब जिराब होननाय आं नुदों आरो जों जेखौ लेखायाव फरायबाय थायो बेखौल' जों नुनो मोनो जिराब जिराब होनानै उन्दैयाव फरायबोनो मोनदों ओमफ्राय माबाफ्राव नुदोंमोन मा होनो बै वाइल्ड लाइफ ना माबा मोनसेश' गैया होनबायफ्राव जिब जुनारनि
औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ औ
बेफोराव नुनानै दां गोजोननाय मोनदों जे बेफोरखौ थि टिभि लेखायावल' नु नुवालासिनो माने मोगथां मुलुगावबो आं नुबाय आरो बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नुनानै बिनि उनावहाय जों ससे थांनानै अ ब्लेकेट होननायफोर मोनसे बुस्थु ब्लेकेट ना मा होन बिखौ ना जेखिजाया गोसोम गोसोम एसे मावजि फिसाहां बायदि आरो मवजिनिफराय गिदिरसि सिन ओ बेफोरबायदि ब्लेक के बेफोरखौ नुबाय आरो बा माने बे फोरखौ जों सानदों माने आं बेबो फिसाजो सानदों नाथाय फिसाजोआनो नङा बेना बिसिमलु बानायदो देरनाया बिना बिलावखा आरो बेफोरबायदि नुबाय माखासे लेवपात होनो जों बर'नि बाग्लेवा ना मा होनो बिदिखौ बेफोरखौ नुबाय आरो बिराद माने गोजोननाय मोनदों माने नुफेरै बुसथ जुनुनाय जुनारफोर खौ जे बुस्थु बिराद माने जोङो लेखा औ नुयो आरो माय-माबा मा होनो गोलेर गोलेरखेथ' ज औ जोंनि खाथिफोरावथ' जों नु फेरानो गोलेर होननायखौ गोलेर जोङो उन्दैफ्राय लेखायाव फरायबाय थानो मोनदों गोलेर गोलेर होननानै नाथाय बेफोरखौ जोङो खाथिनि जि दैमाफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोना आरो नाथाय आं बेयाव फैनानै नुफैबाय गिदिरनि गिदिर गोलेर फिसानि फिसा गोलेर माने गोबां नुनो मोनबाय आरो बिराद मोजां मोनदों आं फैनानै ओ आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोसौ मै जेखौ जों मोस सौ मै होनो आरो मै बायदि औ गि-गिदिर गिदिर माने मै जायैबाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो मै फिसा फिसाखौबो मेरला नोबाय माने जोंखौ अनथाव बाथाव माने अननो ओंखारा आरो जों बेफोरखौबो नुनो मोनबाय ओमफ्राय आरो गान्दाबो नुदों आङो गान्दा बैफोर औ बै गान्दाया माने गं थरसे गोनां गानदााना मा होनो नोंथां बिदिखो अवान हर्न रायनआ औ औ बे माने ओमफ्राय फिसा फिसा आरो बुसथुआ फिसा फिसा बुस्थु आरो माने आं फिसा फिसा बुस्थुलाय माने एसे फिसा फिसाखौ नुनो मोनदों आरो गिदिरखौ नुवाखै। बिनि उनाव फैनानै मोसा मोसा नोंथांजों मोसा होनबाथ' गिनाय मोनसे फैखायो नङा होनोमबा गिनाय होननाय फैयो मोनसे औ बेफोरखौबो माने बे मोसाखौ नुफैनाय जाबाय आरो। मोसाखौ गोजाननिफ्राय नुदों। खाथिनिफ्राय नुवाखैबाबो माने मानैखौ मानैबो नुनाय जादों आरो। नाथाय सिंहखौ बिराद नायनो गोसो। मोन माने सिङावखौथ' जोङो रियेलाव नुफैयाखै नालाय मोगथां मुलुगाव लेखायाव नुदों टिभियाव नुदों ओंखायनो आं बिराद गोसोमोन आरो नायनो बिदिनखालि आङो नुनाय मोनबा आंनि गोजोननाय आरो बांसिन जागौमोन बुंनो हायै। बुंंस' माने फोरमायनो हायै गोजोननायखौ आं मोनगौमोन आरो औ औ औ औ आरो मोनसे माबा मुफुरबो नुबाय जों मुफुर मुफुर औ मुफुरखौथ' जों खोनायोमोन जोंनो गोदोनि आबै आबौ मोना होद मुफुरजों खमलायनानै फैनायलै बियो होनलायनाय। दा आं मुफुरखौ नायनानै नुबाय नोंगौ गोदोनि मानसिया खमलाय मारोमोन खोमा माने खिन्थु मुफुरजों खमलायोबाबो बेराद मान सि गोजौ गिदिर गोमथाथा जानांगोन। देहाया बिरात स्ट्रं जानांगोन आरो गोरा जानांगोन बेबायदि आरो। औ औ नोंथाङा अबे अबेयाव बेफोरबायदि जुनारफोर खौ नायखांबायना माने
ओ औ औ नोंथां ओ नोंथाङा दासो एसे सिगां बुंनानै थांबाय जेरै गुवाहाटियाव आंबो गुवाहाटिनि जुनारसालिआव आं बो नायनो मोनबाय नोंथां लोगोसे ओ ओ गुवाहाटि ओं। सिगां जोंनि साखाथियाव थानाय आसाम बेंगल बरडार बें-बेंगल बरडार आरो बेंगलावनो बुंजाबाय बेखौ। ओ रोसक बिल मोनसे ओ जुनारसालि दं। बेाहायबो थांबाय लोगोसे दार्जिलिंआवबो मोनसे दं बिराद गिदिर मोनसे जुनारसालि बेहायबो थांबाय।
नंगौ नोंथां नंगौ
उ बेफोराव थांनानै माने नुफेरै नुफेरै माखासे जिब-जुनारफोरखौ नुबाय आरोखि जेरै अजगर जिबौ जिबौ बुद मोनो बेफोरखौ नुफेरा खैमोन बेफोरखौ नुनो मोनबाय। गोलेरफोर नुफेरा खैमोन बेफोरखौ नुनो मोनबाय
नगौ नोंथां
जे ओ माखासे नुफेरै नुफेरै दाउसिनफोरखौबो नुनो मोनबाय।
नंगौ नंगौ नोंथां
फोर नुफेराखैमोन बेफोरखौबो नुनो मोनबाय औ दा नोंथाङा एसे सिगाङाव होनदों मुफुरनि खोथा मुफुरखौबो आं नुफेराखैमोन दा नै बेफो दा नुनो मोनबाय आरखि मोसाफोर खौबो नुफेराखैमोन आ दा बे बेफोरखौबो नुनो मोनबाय। आरो मोनसे बुसथु मोनसे जिराद नुुबावदों नोंथां दैयाव थायो आरो बे बुस्थुआ गान्दा बादि गं दं बेफोरखौबो नुनो मोनबाय।
औ औ नोंथां औ औ
औ औ नाम खौथ' मोनथिला। मा होनो दा बेफोरखौ नुनो औ औ औ औ बे औ बेखौ आं नु नुनो मोनबाय। दा माने दा ओ दावबायनायनि गेजेरजों मोनसे बेफोरखौ आं मोनसे गोसोआव मोनसे सोब खांनानै मोनसे लानो हाबाय आरोखि मोनसे
औ औ
गोसोखांजाथाव मोनसे माबा महरै आरखि ओ दा बेनो आरो खि दावबायनाय बुङोबा बेफोरबायदियानो माखासे इडुकेसन फेस फुलपस्टनि सायावबो दावबायनाय थायो।
औ नोंथां।
जेरै लावखार ओंखाम जानायनि सायाव ओ लावखार ओंखाम जानाय दावबायनाय। जायखौ होनो जों ओ पिकनिक जागोनो थाखाय दावबायहैयो ओ बगा माट थाङो मानसिफ्रा सरलपारा थाङो बेफोरबादि आरोखि औ उम।
नंगौ बे लावखार ओंखाम जानो दावबायनायाव जोंबो आंबो दावबायखांबाय आंबो ओ जयगाव होननाय जायगायाव खाथियाव कुइनसिलिंआवहाय कुइ सिलिंआवहाय जाहैखांबाय। बे बिनि गाहायाव जों रंजादों। बेवहाय जों लावखार ओंखाम ज' जानानै फैदों। जों जेब्ला फराय नाय टाइमावहाय जों ज'यै लोगोफोरजों ज' थांदों। मोजां नांदों आरो थांनानै बेफोरबायदि जायगायावहाय माने मोजां नांदों बेबायदिनो ओंखायनो लावखार ओंखाम जानायाव जोबोद मा ने लोगोफोरजों ज' ज' माने बैफोर मेम'रिबो थाबैयो आरो जायगाफोरखौ जों बांसिन मोनथिबोनो मोनो आरो माने रायलाय रायलायनो सोरबाया जायगाखौ मोनथिया बांसिन खोन्थायो माने बैसोरनि ल'केल मानसिफोरखौ जों दावबायनानै मोनस नुनो मोनबोयो आरो बे स थाखोनि मानसि माबायदि मानसिफोरखो माबायदि बेबहार खालामो? बेफोरखौ जों मोन
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ औ दाथ' टाइमाव जाबायना नोंथां जोंना औ औ औ औ दे हामबायसै औ दे दे।